हेल'
हेल'
औ
औ नोंथाङा खोनादों ना
अ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा फ्रियैनो दंना दा
औ फ्रियैनो दं नोथां
बिदिब्ला जों दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
बे आयदाखौ लानोसै जोङो आसामनि दैमा दैसा
औ औ।
ओ नोंथाङा आसामनि दैमा दैसानि बागै फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन नामा।
अ दैमा दैसा होनबाथ' जों मिथिखायो होनबा जों बाहायबोनाय एबा दैमानिफ्राय फैनाय दै बेखौ जों मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां। बिदिनो ओ सा खोला सा सोनाब सानजा इसोरनिफ्राय फैनाय ओ दैया ज' जाफैनायजों लोगोसे मा ब्रह्मपुत्र दैयाव ज' जाहैयो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनिथ' आसामनि देरसिन दैमायानो जाहैबाय ब्रह्मपुत्र नङा होमबा नोंथां। ओ बेफोरनि गेजेरजों गोबां जोङो नांगौ रोखोमनि बेसादफोरखौ जोङो दैनिफ्राय मोनो नङा होमबा नोंथां। आरो बेफोरनि गेजेरजों नोंथां माबाफोर बुंनो गोसोबा दाजाबदेरनो हागोन नोंथां।
दा होनोबाथाय जोंहा आसामा माने गोबां दैमा दैसाजोंनो बुंफबनाय आरोखि बेखायनो आसामखौ दैमा गुदियारि हादोरसाबो बुंनाय जायो आसामनि गाहाय। दैमा दैसा होनोबाथाय गाहाय दैमाफोरा जाहैबाय जोंहा बुरलुंबु थुर। आरो बराग दैमा आरो। ओ बे बुलुंबुथुर बराग दैमाया आसामनि मानसिफोरनि माने रांखान्थियारि आरो माखासे ओ आबाद फोरनि थाखाय दैनि हा हान्थामेलानि थाखाय मोनसे बानजाय नाङो आरोखि।
औ औ।
बानजायनो बेयो बानजायनां बेखौ बेनि थाखायनो आसामा मुंदांखा। बे बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेर जेरावनो बुहुमनि मादाव देरसिन दैमा। दिब माजुलिबो दङ। आरो बे ब्रह्मफु बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेरावनो फिसासिन दैमा दिबा बो दङ आरो जाय मिथियो। बेबायदिनो बे दैमा दैसाफोरनि जोहै जोंनि आसामाव गोबां मानसि जानो जिउ खांबोदों आरो बेनि हेफाजाबै माने आबाद फोथारफोरावबो दै लांनानै ओ आबाद मावदों आरो बेफोरनिफ्राय फैनाय ओ जानाय दैबानाफोरनिफ्राय फुलुं गोनां हा मोननानै आबाद फोथारा ओ फुलुंगोनां हाजों बुंफबनानै ग्रौ ग्रौ आबादबो मोननो हादों बेफोर दैमा दैसा थानायनि थाखायनो
औ औ
ओ बुलुं बुथुर दैमाया आसामनि सा बाहागोआव दङ बरा दैमाया आसामनि खोला बाहागाव दङ आरो
औ औ
बुलुं बुथुर दैमायाव माने माखासे दालाय दासा दैसाफोरा थांनानै ज' जाहैदों आरो माने बुलुं बुथोर दैमानि दालाय दासा दैमाफोरा जाहैबाय आइन'दि मानास संकस सम्भाबति ओ बरि दिहिं दिसां बेफोरनो आरो आरो बराग दैमायावबो माखासे दैमा दैसाफोर दङ जेनेबा दैसाफोर दङ जाय लोगो नांहैदों आरो खि बेयाव बेफोर दैसाफोरा जाहैबाय बराग दैमायाव गोलैहैनाय दाालाय दैसाफोर जाहैबाय सिरि दिगसा दिकलि जिरि जाथिंगा सनाय बे फोरनो आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा माख माबाफोर ओ ओ आसामनि दैमा दैसानि सायाव फंनैसो बुंदेरबावदो
ओ आसामनि दैमा दैसा नोंथाङाथ' गोबां बुंलांबाय ओ दैमा दैसा बेफोरनि बोरै बोरै फैदों बोरै बोरै थांदों बेनि बागैथ' नोंथाङा होनांखाबाय ओ बेनि गेजेरजोंहाय ओ बुलुरलुमबुथुर दैमा एबा दैमा एबा दैसाफ्राव जोङो मानसिफोर गोबां खामानि मावनो हायो जेरै आबाद मावनाय नोंथाङ हांखाबाय बेजों लोगोसे ओ ना हमनाय बायदिसिना नांगौ रोखोमनि ओ जाग्रा बेसादखौबो जोङो दैनिफ्राय मोनबोयो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ओ दैमाफोरनिफ्राय जोङो मा अन्थाइ आरि बाला ओ बिदिनो नांगौ रोखोमनिखौ जोङो मा दैमाफोरनिफ्राय ओ बोखांनानै लाबोयो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
दैमाफोरनिफ्राय ओ नांगौ रोखोमनि ओ बाला अन्थाइखौ जोङो मा ओ दाबसे जायगायाव मा जे सि बि आरिफोरजों बुरखांनानैहाय दाबसे जायगायाव दोननानै आरो अन्थाइ आरो बालाखौ आलादा आलदा रोखोमनि खालामनानैहाय बेखौहाय ओ लामा आरि बानायनाय ओ बिदिनो गोबां खामानि न' लुनाय बायदि बायदि रोखोमाव बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? ओ मानो होनो ब्ला ओ दैमाफोरनि गेजेरजोंसो जोङो मा ओ बाला अन्थाइ आरिफोरखौ मोनो नङा होमबा नोंथां। मानो होनोबा दैमाफोरनि खुर खानाय बेजोंनो ओ हानि बायदि सिङावनो थानाय ओ अन्थाइ बालाफोरखौ दैमाया मा लाबो लाबोनानै ओ सु-सुस्रांबोनानै ओ बे अन्थाइ आरिफोरखौ मा मानसिया नांगौ रोखोमनि खामानियाव बाहायनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो मा दैमा फोरखौ मा इदिनो ओ साहा बागान बायदिसिना खालामनायावहाय मा बे दैमा गिदिर बेफोरनिफ्राय ओ गावस्राबोनाय फिसा फिसा दैसाफोरनिफ्राय जोङो मा बे ओ साहा बागानजों लांनानैहाय बिदिनो साहा बागानाव सारो बिदिनो नांगौ रोखोमनि लामा आरि ओ आबाद बोथोराव सारो बिदिनो लामा आरि बानायनाय बिदियाव जोङो मा बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां? जेरै ओ लामा बानायनायफ्राव ओ लामाया गाज्रि जादोंबा एबा मेसें बोथोरावहाय हादिराबो गोबां जायो नालाय, बेफोराव जोङो मा दैमाफोरनिफ्राय दैखौ लाबोनानै ट्राकफोराव सोनानैहाय जोङो मा सारो आरो बि बिदिनो ट्रेक्टर आरिफ्राव थिंखियाव सोनानैहाय ओ बे दैखौ बाहायनाय जायो आरो ना इउस खालामनाय जायो। बिदिनो बै दैमाफोरनि जों गोबां खामानि मावनो हायो आरो जेरै बुर्लुंबुथुर दैमाफोराव मा ओ मानसि जाहाज एबा नावफोरनि गेजेरजों मा ओ नाफोर हमनानै बिदिनो खांख्राइ आरि ओ नांगौ रोखोमनि जाग्रााय बेसादखौ जोङो मा जेफोरनि गेजेरजों हमनानै लाबोयो नङा होमबा नोंथां? ओ जाग्रा बेसाद खेथि गैयाब्ला जोङो मा नाफोरखौ मा हमनानै जोङो ओ जानो हायो आरोना। आरो बेफोरनि गेजेरजों गोबां मानसिया जिउ खुंबोदों मानो होनोब्ला आलदाफ्रावहाय जुदि नांगौ रोखोमनि मोनाब्ला जोङो दैफोरावनो मा हान्थिबायनानैहाय जोङो नाफोर बायदि रोखोमनि जाग्रा बेसादफोर ओ हाननानैहाय बिदि बिदिनो फानो एबा फालांगि खालामो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ओ नाफोराथ' दैयावसो थायो नालाय ओ दैमाफोराव जुदि दैमाफोर गैयामोनब्ला ओ नाफोरा मा थानो हानाय नङामोन। दा बिदिनो जोंङो नांगौ रोखोमनि फालांगि बे खौ जों ब बोखांनो हानाय नामो आरोना आरो बेफोरनि गेजेरजों जों जोङो गोबां खामानि मावनो हायो जेरै कारेन्ट इलेक्ट्रिसिटि बायदिसिना खालामनाय बेफोराव जोङो मा बाहायनो हायो मानो होनोबा जोङो दानि जुगावहाय बाहायबाय थानाय आगजु एबा एबा आइजेंफोरानो जाहैबाय इलेक्ट्रिक बेफोर लाइटफोर जोङो जोङो इउस खालामनो हायो सालायनो हायो बिदिनो ट्रेनफोर बिदिनो सालायनो नो हायो आरो बे बेटारि गारिफोरखौ जों सालायनो हायो मानो होनोबा कारेन्टफोरनि गेजेरजोंसो जोङो ओ बेटारिफोरखौ सार्च होनानै जोङो नांगौ रोखोमनि खामानियाव बाहायनो हायो लाइट सुनाय बिदिनो गारि मथरनि सालायनायफोराव जोङो हेफाजाब मोनो नङा होमबा नोंथां मानोनाओ का कारेन्ट हाबा मा ओ दै नङाब्ला जोङो बेखौ बाहायनो हाया नङा होमबा बिदिनो ओ दैया औ जोङो मा बिदिनो दैमाफोरावहाय जोङो मोनसे मिसिनफोर ओ बिदिनो कारेन्ट सालायनो हानाय आगजुफोर बाहायनानै जोङो मा दैनि मददजों जोङो खोनादोंना नोंथां?
औ एसे खाथियाव बुङोबा साबसिन खोनागोन नोंथां।
अ माने आवाजखौ मोजां क्लियार खोनायाखै नामा?
औ दे बुंदो दे।
औ बिदिनो ओ दैमाफो-दै-दैमाफोराव जोङो मा कारेन्टफोरखौ जोङो सालायनो हायो नङा ओ होमबा दैमाफोरनि नारथायजों ओ बिदिनो बिनि ओ खरा नारथायजों मा मेचिनफोर इउस खालामनानै ओ फांखाफोरखौ फिथिंनानैहाय मा कारेन्टखौहाय ओ जोङो सालायनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां मदद मोननो हायो आरो बेफोरनि गेजेराव ओ नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोसो बा बुंदेरनो हागोन नोंथाङा?
हागोन नोंथां ब्रह्मपुत्र दै। मायानो हान्था मेलानि राहा होदों आरो। माने बेनि गेजेरजोंनो। गुबुन -गुबुन हादोरसाफोरनिफ्राय माखासे मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय खालामनानै फालांगि खालामनो हादों। जायनि थाखाय ओ जोंनि हादोर बेयाव गोबां रोखोमनि फालांगि खालामनायाव गोरलै जादों आरो। बेनि अनगायैबो बे दैमा-दैसाफोरा आ आसामनि दैमा-दैसाफोरा, माने आसामखौ दावबायनायनि थाखाय मोनसे खाब जानाय समायना खालामनानै होदों। बेनि गेजेर बिनि गेजेर फोरावनो गोबां माने दैमानि सायाव दालांफोर दङ ओ नर नरनारायण ओ भुपेन हाज'रिका से फैयो आरो बे दैमा थानायनि थाखाय ओंखायनो बेफोरबायदि गोलाव गोलाव गिदिर गिदिर दालाङा जादों सौरायकाट बायदिफोर दालाङा जादों बेनि थाखायनो ओ दावबायनायनि थाखायबो बे मोनसे मोजां जायगा आरो आरो बेनि बेनि दैमाफोरावनो गोबां रोखोम रोखोमनि माने बलुं बुथुर दैमायावथ' दलफिनबो दं होननानै खोनानाय जादों आरो गलेरफोरबो नुनो मोनो होनाय जादों बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि नाफोर थायो बेफोरबायदि दैयाव रज थाग्रा रज'जबफोर थांनानै थानो हादों आरो आसाम आसामाव गोबां दैमा दैसा थानायनि थाखाय
औ औ
आसामनि दैमा दैसाजों जोंनि बे आसाम हादरसायाव गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै दैनि हेफाजाबै
औ नोंथाङावनो गोबां होनखाबाय बिदिनो औ बुरलुंबुथुर दैमा एबा दैमाफ्राव जोङो गोबां खामानि मावनो हायो नांगौ रोखोमनि फालांगिबो खालामनो हायो होननानै बुंदों नोंथाङा जुदि जोंनिया मा लामा सामा गैयाब्ला मा जाहाजफोरनि मददजों जोङो फालांगि खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां? ओ होनबा सम समाज जाथ'सिगोन नोंथांा आरो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा खोनानो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
आरो साबायखर थाबाय गोजोन्थों नोंथां